हेलौ नोंथां ओ नोंथाङा दा रायलायनो थाखाय फ्रि दङ ना
औ फ्रि नोंथां।
ओ आं नोंथांनो कल खालामदोंमोन ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय। दा नोंथाङा फ्रि दङब्ला जोङो सावरायलायदिनि। औ आयदायानो जाहैबाय आ बर' हारिनि ओंख्रि जानाय आरो
जों मा मा ओंख्रि जायो मायो बेफोरनि सायावहाय एसे सावरायलायदिनि बिदिब्ला‌।
औ जागोन दे नोंथां।
जागायजेननोसै नामा आंनो जागायग्रोसै नामा होमबा बिदिब्ला। औ दे नोंथां। ओ बिदिब्ला जिहेथु जों बर' हारिनि ओंख्रि ख्रि होनना बुङोब्ला ओ मोनथिगौ ओ गोबां रोखोमनि ओंख्रिखौ बर'फोरा जायो जेरै- अनला आरो सबाइ दाउ अनलाजों दाउजोंबो जायो आरो बेदिनो सबाय साम' आरोबाव अनेक रो खोमनि बिदिनो मैगं हारिनि मैगंफोरबो दङ जेरै ओंख्रि जानायावहाय जेनबा ओ ला फा मुला बिदिनो गाजर आरोबाव बेसर बेफोरखौबो गोबां जानाय नुयो आरो। ओ बेफोरथ' ओरैनो जुनियै बयबो जानाय ओंख्रि खिन्थु बर'आ माखासे सि पिसियेल ओंख्रिफोरबो दङ जायफोरखौ मानि जोंनि हारिया जाग्रा होननानै बियो मुंदांखा आरो। दा बि मादावहाय आङो बुंनोसै अनलाजों दाउजों बेफोरखौ ब र'आ जानो बिराद मोजां मोनो आरो मुंदांखाबो जोंनि हारियावहाय लोगोसेयैनो सबायजों दाउ बेबो जोबोद गोथाव ओंख्रि बर'फोरा बेखौ जोबोद जानो मोजां मोनो आरोबाव एवनाय बा अमाजों जिखुनु मैगंजों होनानै जानो मोनोबा मोजां मोनो आरो बेबायदिनो दा अनलाजों दाउजोंखौ ओ माबोरै बानायो बेखौबो आं नोंथांनि इसे फोरमायनानै खोन्थानो होनो हागोन नामा?
अनलाजों दाउजों औ।
बिदिब्ला खोन्थानो हागोन ना? जागोन दे ओरैनोथ' आंबो बानायनो रोङा बा बानायफेराखै। खिन्थु बिमाया जेखौ संङो बेखौ नुबाय थायो नालाय दा बे खौ नुनायखाय आंनो बे चु एथ रोंबाय आरो ओं खायनो आं नोंनो एसे खोनन्थाना होनो हागोन आरो औ जोंना बिमाया माबारै सङो आं बेखौ खोन्थानोसै ओ गिबियावनो अनलाजों दाउजों संनो थाखाय मा खालामना लायो जेनेबा जोंना दाउखौथ' न'आवनो मोनखायो नालाय रि दि दा दाउखौ सिथारनानै बेखौ गोदाननानै लाखानोसै आरो। दानिया अनलाखौहाय मारै खालामोबा अनलाखौ अन जे माइनिफ्राय मोननाय गुन्दै बेखौ मोननो थाखाय फार्स्टआव माइरं एसे लायो। जेन'बा खुरैसे इसे लानोसै ओ ज' मानसिया बेसे बां दं बिनि जखाखौ नायनानै लायो आरो खुरैसेसो माइरं लानानै बेखौ दैयाव सोमनानै दोनग्रोयो फार्स्टआवहाय
औ।
इनिफ्रायहाय जेब्ला माइआहाय एसे गुरै जायो माबाया माइरंङा दैयाव सोमनानै होमब्ला दैखौ गारनानै माइरंखौ एसे फोराननानै लाखिनोसै आरो। दानिया बेखौ मा ओ उवाल गाहेनफ्राव देनोसै आरो। आरो जुदि सोरनाबा उवाल गाहेन गैयाबा मा खालामो सोरबा सोरबाथ' थु थफियावबो देयो ना बाथोन देग्रा बानलु देग्राफ्राव बेयावबो देनानै जानो हायो एसे एसे प्राय आथिखालाव नुनो मोनो सोरबा सोरबा मानसिफ्रा बांसिनानो ग्राइन्डारावबो होनानै जानायखौ नुसै आरो जोङो। ग्राइण्ड ग्राइन्डारावहाय होनानै बेखौ गुन्दै खालामनानै। खिन्थु गोदोनि दिनावथ' बिदि ग्राइन्डार साइन्डार गैयामोन नालाय। जोंङो उवाल गाहेनावनो देथारनांगौ जायोमोन। देनानैबो गुन्दै जायोब्ला मा खालामनोसै जों दाना बेखौहाय ओ जोंथ' दाउ दहाय आं होनदोंमोन ना दाउखौ सिथारना लाखानाय। बेनिफ्राय गोदाना लाखानाय। दा बेखौ दाउखौ एवग्रोयो आरो थाव होनानै एसे संख्रि बानलु पियास बायदिसिना होनानै दाउखौ एसे एवना लाग्रोनोसै बिदिनो जि मिनिटसो एवनानै लायो दाउखौहाय ओमफ्राय एसे नायथावथाव जायोबा खालार थालार बा रं गाब नाङोब्लां दाउ बेदराहाय बेखौ खांनानै दोनथफिनो आरो मोनो थाया थारमानि एसेलै एवफ्रामनानै दोनो। बेनिफ्राय जिथु औ दसे बे अनलानि जि देनानै लानायमोन
औ
बेखौ संनो थाखाय दानिया दै गुदुं फुदुंग्रोयो फार्स्टआवहाय बेखौ सारायावबो फुदुंनो हायो दोआवबो फुदुंनो हायो आरो ओरैनोथ सारायावनो फुदुंनाय नुयो आं। सारायावहाय जेब्ला दि दैखौ बिराद फुदुंसै ग्लाब ग्लाब गोदौलायनाय फुदुङो जेब्ला दिया बिराद ग्लाब ग्लब गोदौवो होमबा बे समावहाय मा खालामो बिमाया बे दाउनि एवफ्रा ओ माबा अनला जि देनानै लादोंमोन अन
औ
खौहाय आखाइजों इसे इसे आनथ्रो आनथ्रोयै हरसै आरो इसे इसेल।
औ
हरनानै बेखौ बिदिनो आखाइ फारसेजों एरबाय थागोन बिदिनो दै ग्लाब ग्लाब गोदौनायाव हरबाय थागोन बेयावहाय मानो जमा हरनानै हरा बियो बेखौ होनना बुङोब्ला बे होनोखि बि खौ जमा हरोब्ला लाथाखायोलायनो माबाया अनला ओंख्रिया जमा जानानै औ ग था जायोनो अनलाया ओंखायनो बेखौ इसे इसेल आखाइजों हद हरनांगौ होननानै बुङो आरो बेबायदिनो ओमफ्राय माबानोसै गोदौ बिदिनो थार्टिफाइभसो मिनिट बेखौहाय गोदौ होबाय थागोन दैयावहाय
औ
ओमफाय दसे थानानै मा बे दाउ एवनानै लाखायोना
औ
अ बे दाउ एवनानै लाखानायखौहाय बेयाव होसनसिगोन आरो दानिया
औ
खारै थारैबो होयो खारैखौ अनेक टाइमाव होयो सोरबा सोरबा बेलेग गुबुन गुबुन टाइमाव होयो आरो सोरबाबा बे दैयाव गोदौफुनाय टाइमावनो जेब्ला अनखौ होजेनो बेयाव गोदौबाय थानाय टाइमावनो खारैखौ होयो सोरबाबा दाउ होनानैबो खारैखौ होयो आरो दा खारै होनायनि ओंथियानो जाहै ओमफ्राय ओंख्रिया मिलौनांगौ प्लास गुरै जानाय आरो ओंख्रियाव थानाय बे दरबा अनफ्रा गुरै जानाय मिलौनाय बेफोरनि थाखाय होयो ओमफ्राय बिदिनो दसे थानानै बिदिनो थामजिबा मिनिट बा ब्रैजि मिनिटसो थांनायनि उनावहाय बे अनला ओंख्रिया रेडि जानोसै आरो ओमफ्राय जा जानो हाथाव जासिगोन दा बे बादिनो‌ खा खालामो नोंथां दा नोंथाङाबो फंनैसो मबबा मोनसे ओंख्रिनि सायावहाय एसे बेखा वना होयोब्ला मोजां जागौमोन नामा।
औ दा आं बिदिबा नोंथाङा अनलाखौ होनबाय जेब्ला आं सबाय सौनाय खौनो बुंनोसै नामा ओ ओ सबाइआथ जों बर'फोरा जाग्रा ओंख नङा होम्बा नोंथां औ सबाइखौ जोङो माने गोद गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर हारिया आबाद मावनानै जाग्रा। खाय बेखौ खौ माने गावगानो आबाद खालामोमोन। गोदोनिफ्रायनो खालामो दाबो खालामनायखौ नुयो होमबाबो माने आथिखालाव एसे खमिबोबाय
नोंगौ नोंथा नोंथौ।
ओमफ्राय बेखौ जोङो जेब्ला आबादनिफ्राय बोखांना लाबोबाय बिनि उनाव जोङोथ बेखौ जानो हानाय जायो नालाय नोंथां स' बिदि समाव माने जोङो सबायजों दाउ सबायजों। अमा बेफोरबायदि जायो आरो दा सबायजों बा अमा दाउखौनो जा बा अमा खौनो जा जानाय समाव ना खोनो बेखौ माने बेदरखौ फास्तावआव एवफ्रामना लाग्रोयो नोंथांङा बुंनाय बायदि बि अनलायाव जाबायदि एवथाबना लानाय होनदोंमोन एवगोरना लानाय। बेफोरबायदिनो एवफ्रामना लाग्रोयो बेनि उनावहाय जोङो सबायखौहाय फार्स्टआवनो जोङो ओ बेखौ गथा गथायनोथ' जाजाया नालाय फार्स्टआवनो जोङो बेखौ एसे एवफ्रामनानै बा सान्दुंआव फोराननानै बेखौ एसे देग्लि दा लाग्रोनाय जायो देना लानानै नि बे गोजौनि बिगुरनि लेथ्रा बाहागोखौ एसे गारनाय जायो। फोसाबनानै गारनाय जायो।
नंगौ नोंथां औ।
ओमफ्राय एसे सोमना लानानै माने एसे गुरै जानायनि संनो हामनायनि बेखौ माने माबायो आरो बेनिफ्रायहाय अनला बिदिनो आरो बेनिफ्राय बेखौ मा होनो ओ सोरबा बायदिया। फार्स्टाव बेदरखौथ' एवरना लाग्रोयो नालाय ओमफ्राय सोरबा बायदिया सबाइखौ माने रुग्रोयो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां
कुकाराव रुयो सोरबा बिदिया सारायाव रुयो सोरबा बिदिया द'आव रुयो ओमफ्राय रुनानै जेब्ला बेयो गोदैयो होमबाना बेवहाय माने ओ मोननाय बायदि मोजाङैनो मोननाय बायदि खारैखौ होयो।
औ नोंथां।
होना लागोरनोसै ओमफ्राय खारैखौ उनाव दसे थानानै हो बुंनोसैबा सोरबा बिदि बे नोंथाङाल' हमनानै बुंनाय बदिनो माने
औ नोंथां।
सबायखौ होनाय समावनो बा दै गुदुं जानाय समावनो बेफोरबायदि समावनो इयो दा खोथाया बेनोदि माने फार्स्टावनो जेब्ला खारैखौ होग्रोयो होमबा बांसिन माने उसिफावो आरो बांसिन गोदोनानै माबायो ओमफ्राय बिराद नायनांगौ जायो ओमफ्राय जेब्ला औ दै। गोदोनायावल' बे सबायखौ होनानै दोनग्रोयो खारैखौ होआ होमबा माने खारै होआ समाव। गोदोबाबो सिगाङावनो खारा आरो दा जेब्ला जेब्ला खारैखौ होयो खारैखौ होबा उसिफावनानै खारनो नागिरो आरो। दा बेबायदिनो सोरबा बायदिया लास्ट मोननोसै समावबो होलाबायो लास्ट मोननोसै समाव होबा माने। माने मा जायो आरो मोनसे खोथाया ओ गोथावा जानो नागिरा आरो
अ नंगौ ना?
औ
औ नोंथां
पास्तयावनो होयोबा मोजां
नंगौ नोंथां नंगौ
एसे नोजोर होनांगोन आरो। मा मागोन नामा बेफोरबायदि नोजोर होनांगोन आरो।
नंगौ नंगौ।
दा बिदिनो माने जानो हानाय जायो आरो ओमफ्राय। माबाखौ बे एव ना लाना बेदरखौ होसननोसै ओमफ्राय दसे मोजां गोदो होबावनोसै बिनि उनाव माने जानो हानाय जायो आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
दा बेबायदिनो जोङो बरफोरनि मादाव गोबां ओंख्रिफोर दङ जों जायो जायखौ ओ नोंथाङा थ गोबां मैगं थाइगंफोरखौबो खोन्थाखाबाय बेफोरबायदिनो आरो जोङो बरनि आरो मुंदांखासिन ओंख्रि बुंनांगोन बे ओंख्रि माने ओंख्रि होनगोन ना बाथोनाव दोनहरगोन बेखौ जोङो खोन्थानो हानाय नङा बेखौ नाफामखौ। जों बाथोन जायो सोरबा बायदिया ओं ख्रि होनो सोरबा बिदिया बाथोन होनो स बेखौ माने जोङो औ डायरेक्टनो ओंख्रिबा बाथोन होननानै खोन्थानो हानाय नङा माने ओरैबायदिबो जायो नालाय माने एखनबा नाफाम गोजानो जायो। बानाथ जोङो बेखौ बाथोनखोनो बुंनो हागोन एखनबा आ मायबाफोर ओंख्रिफोराव जोङो बेखौ होसननानै जायो। होमबा बेखौ जोङोथ बाथोन दोननो हालाना बाथोनाव बुंनो हाला। औ माने जेरैबायदि बै खायफा मैद्रुफोर स संनायाव जों बेखौ होयो बा एखनबा मैथा स बा मैथायाव माने मोदोमनो थाखाय बांद्राय होखैजायैबायदि बे नाफामफोरखौ हरसनो दा बिदियाव जोङो बेखौ बाथोनबो बुंनो हाला ओंख्रिबो बुंनो हाला आरो
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
माने बे मैद्रु बानायबाथाय आरो बे मैद्रुआव थांबाय।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदि जायो आरो ओमफ्राय माने जोङो बे नाफामखौ गोबां ओंख्रिफोराव होदेरनाबो जानो हायोब गाव हारसिंनो बेबायदिबो बो जानो हायो बेबायदि आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां टाइम स खमाबोथ जाबायमोन जोंनिया दायो जोङो जोंनि बर हारियाव थानाय माखासे मुंदांखा ओंख्रिफोरजों लोगोसे सरासनस्रा ओंख्रिफोरसेयाव मोजां नि सावरायलायनाय जाबा नैसानिजों
औ नोंथां।
मोनथिनो हाबाय नोंथांनिफ्राय बेनि थाखायनो नोंथांनिसिम साबायखर जासिदों आरो
औ औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
बिदिब्ला गोजोनथोंसै नोंथां। उनाव लो ओ लोगो मोनलायफिनसिगोन बिदिबाब अ दे नोंथां।